अ नोंथांङा नोंथांङा मा खालामलोन दालाय।
अ नोंथां दा आं माने मोनानि ओंखाम जाखानानै बिदिनो लामायाव दंङो दंनाया।
मा ओंख्रि जाखो
नोंथां जोंना दिनै माने बिदिनो गामि खाथियाव बाजार दंमोन आरो ओंखायनो अमा बेदर लाबोदोंमोन बेखौ बेखौनो आलुजोंहाय संबाय
आदसा होनोमबाथ' दसे सम बिथाङा फ्रि नामा
औ नोंथां फ्रियाथ' रेडि
औ आं माने बिथांजों दसे सम सावरायनोनोथो फन हरनाय जादोंमोन। बिथाङां दस्रा सम होनो हागोन नामा आंनो।
औ नोंथां सावरायनो हागोन दा नोंथाङाबा मा टपिक लानानै फैदों।
आं माने आंनि टपिकआनो जाहैदों जों बिबार बिबारनि सोमोन्दै एसे बिथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
अ बिबार बेथ' जोबोर मोजां टपिक नोंथाङा। बे जि टपिक लाना फैदों सावरायलायनो हागोन बारु
औ
होमबा आं आंनि रोंगौथिखौ एसे फोरमायग्रो नामा होमबा नोंथांनि सिगाङाव ना दा आंबो बारा औ आंबो बारा मोनसथिया दा आंनि नुनाय बायदि आं नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनो सानदों आरो।
औ।
दा जेरै बिबार होनाय लोगो लोगो जोंहा गोसोआव मोनसे माने स्रांनो मोनो जेरै हमनानै ला नोंथां। जों न'निनो गार्देनफोराव जों बिबारफोर गायनानै दोनोब्ला जों माने बिबार जेब्ला खिलियो जों ओंखारनानै नायोब्ला जोबोद समायना नुयो नोंथां ना दा बे समायना नुनायल' नङा दा जेब्ला बे बिबारा खिलियो बे बिबारावनो जोंहा गोबां बिदिनो फिसा फिसा जोंहा जिब जन्थु दं जेर हमनानै ला जोंला सिख्रि हमनानै ला बा बे बिबारनिनो बेरेफोर
औ।
सिबनानै बिसोरो गावसोर
बिबारा मोनसे गाहाम बुस्थु आरो दा जेरै बिसोरनि थाखाय गाहाम जोंनि थाखाय गोबां। गुवाराथ' जोंहा सब बुस्थुआनो जोंहा बाहायनाय जायोना बिदिनो माने प्रग्रामफोराव जेरै हमनानै ला जोंहा हाबा खेराय सोरनिबा बार्डे फोरानो हक बा जेरै जिउ खहा जानानै थांदोंबा जों बेनियावबो माबायो जेरै हमनानै ला जों हाबायाव हाबायाव बोरै बाहायो हाबायाव बोरै बाहायो होनब्ला जोंहा। मा होनो सालायनाय मानायाव बाहाय नङा होनोमबा नोंथां बिदिनो जों गोबां गेटफोराव साजायो सिंफोरावहाय पेन्देलाव साजायो आरो बेजोंनो लोगोसे जों बिबारनिनो माला सुनानै जों हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ जों गानहोयो। बिबारफोरजोंनो जायखौहाय जोबोद समायनाय नुयो ओमफ्रायो। हाबाल' नङा जों हमनानै ला सोरबा मानसिया। जिउ गोमानानै थाङो जों बेखौबो जों बिबारजोंनो लानानै जोङो लास्ट जोङो बिदाय होयो। आरो सोरनिबा जोङो बार्डेफोर जादों बा मानिबा। प्रग्राम जादों जों बिबारखौहाय जोङो बुके होननानै बुङोना। बे बुके बानायनानै जों गिफ्ट होयो औ दा नोंथां बुंनो थाङोबा जोंहा बिबारानो बुंनो थाङोबा जोंहा बिबारा मोन मोनसे रेसपेक्टसो सोरखौबा जों स-सनमान होनाय औ माने जों जों सोरखौबा माने जों रेसपेक्ट होनो थाखाय जोङो बा माने सनमान होनो थाखाय जोंनो बिबारखौ नांगौ जायो जों गोबां गोबां खेथ्र'आव जों बिदियाव बाहायो माने नोंथां
औ नंगौ
औ दा बिदिनो जों आरो बिबारनिनो जों जेनेबा न'फ्रावहाय जोङो बिदिनो गायनानै जों बिबारनि आबाद मावोबा जों बेनिफ्राय आरो रांबो आरजिनो हायो जिउ खुंनो थाखाय एसे एनै जेरै हमनानै ला जों बिब बिबार गायनानै बिनि फुलि फाननानै जों एसे एनै मोननो हायो बा हमनानै ला जों बिबार खौ जों गायनानै बे बिबारखौ खानानै जों बुखे बानायनानै जोङो फाननानै जों मोननो हायो।
दा जों नैबेनिफ्राय जों रां आरजिनोबो हायो आरो जों बिबारनिफ्राय मोननैसो मोननो थाङो जेरै हमनानै लाना नोंथां मा जोंहा गोबां बिबारानो माने माबा बानायनाय जोंहा माने जेरै जेरै जों बिबारजों थावबो मोननो थाङो जेरै हमनानै ला जोंहा सान आरो बिबारजों जों थाव बायदिसिना जों बानायो नङा होमबा सान फलवारजोंनो आरो बेजोंनो लोगोसे जों माखासे बिबारफोरजोंहाय जों जानाय लोंनायाव बाहायो जेरै हमनानै ला गलाब बिबारखौहाय जों अबेबा अबेबा जायगायाव माने जोङो साहाफोर बानायनाय बा कफिफोर बानायनायाव जों गलाब बिबारखौबो होयो आरो जोङो केक फोर बानायनायावबो बिदियावनो मोननैसो बिबारफोरखौ होनाय जायो क्रिमफोर बानायनायावहाय गोबांनो बिदिनो नोंथां औ बिबारजोंनो जोंहा गोबां मेडिसिन बायदिसिना जोंना बिदि बानायनाय जायो नों नोंथाङा मोनथिखानांगौ जानांगौ औ दा आरो बुंनो थाङोबा जोंहा माने बिबार थ' जों बुंनो थाङोब्ला बिबारा जोंहा बिराद बेलेग बेलेग रोखोमनि खाालारनिबो जों नुनो मोनो गोजालाय गोमोलाय मानोना बेलेग बेलेकनो दा दा बिदियैनो माने बेलेक बेलेक खाालारनि थाखायनो जोंहा माने स समायना नुयो आरो जों बिबारखौहाय
औ
औ दा जों बिबार गैयाबानो अबेबा मोनसे जों प्रग्राम फोर जायोबा गोबां जों खालि खालि नुयो जेरै आं दहाय नोंथांनि सिगाङाव फोरमायबाय जोंहा साजायनाय मानायाव बाहायो होनबाय ना जा हमनानै ला जों हाबा खेरायाव जोंहा बिबारफोरानो गैयाब्ला जोंहा खम खालि नुगोन बे माने रानस्राव नुगोन जायगाखौहाय नाथाय जोङो बिबारखौ जों ला जायोब्ला जों जायगाखौ खिलिखांनाय नुयो माने बेरसावनाय माने गोसोफोरखौ स्रां मोनो माने साननाय हनायफ्रा माने साफा जायो आरो बेफोरखौ नुयोब्ला
औ नंगौ
दा बिदिनो आरो नोंथां बुंबाय थायोब्लाथ' गोबां खोथा ओंखारो नाथाय माने आं नों थांनिफ्राय एसे एनै माने फोरमायजानो लुुबैदोंमोन आरो दा नोंथाङा एसे
औ
आंनि सिगाङावहाय खोन्थाहरनो हागोन नामा?
आंबो माने जे आंनि गोसोआव दं आं बेखौ बिथांनिसिम फोरमायनोसै होमबा जोंनाथ' बि बि बार होननाय लोगो लोगो जोङो माने बुहुत समायना खोथा मानो होनबा जोङो बे नायनोबो समायना बा जों सब दंफाङावनो जोङो बिबारखौ मोननो हायो जेरै दंफां होननाय लोगो लोगो जोङो बिबारखौ नुखायो जेराव जोङो बि बिबारनिफ्रायसो जोङो फिथाइ मोननो हायो माने जों फिथाइ जायैनि सिगां जों बिबारखौ नुनो मोनो बिबार बारखांनायसो फिथाइखौ जोङो मोनो दा होननानै हमनो हायो जोङो बेयावनो जों बिबारासो माने दंफां लाइफां फिफांखौहाय बेलेग बेलेक माने बारायहयो बा संखयाखौ बारायहोयो मोनोमोन मोनसे दंफां बिबार बे फिथाइ होगोनो फिथाइनिफ्राय बे बेगर मोनगोन बा बे बेगरनिफ्राय आरो दंफां खिलिफिनगोन बिदिनो माने जोङो बारायलांबाय थायो आरो दा बिबारासो जागायजेननाय आरो सब दंफांनि बिबारा बेलेग बेलेग जायो कालाराबो बेलेग बेलेग जागोन आरो समायना समायना जागोन आरो सबबो माने एखे साइसनि जाया मानो होनबा सब दंफांबो बेलेग बेलेग जायो मोनसेल' दंफांना एखे बिबार जाया बाहा एखे खालार जाया मानो होनबा ओं बिबारनि जाथि बे दंफांनि जाथि लानानै जों बिबारा बारो आरो जों इयावनो बिबारफोरा माने बेलेग बेलेग बिथाङा एसे सिगां बुंखादों बेलेग बेलेग खामानियाव होयो बाहायो जोङो जेरै जानाय लोंनाय बा जोङो बिबारखौ जोङो माबा बायो होमबा जों जानाय लोंनायाल' बाहाया आरो बेखौ जोङो बांसिन जोङो साबोन होन बा जों दुइग्रा बा जोङो सेम्फु बायदिसिना जोङो बेफोरावबो मोदोमनायनि थाखाय जोङो बाहायो जोङो हम होनला जोङो मोनसे साबुनाव जोङो बाहायोबा बेखौ जोङो इनि सेनखौ जों मोननो हायो जै मोदोमफ्रु मोनो जों मोदोमुफोर आरो बिबारनि बिबारनि जोङो बिबारनिफ्राय बनायनाय जों पउडारफोरबो बानायो आरो जोङो सेम्फुफोराव बाहायो आरो थावाव थाव थावफोराव बाहायो आरो जानाय बाहाखायो जोङो आरो जोङो बायदि ओ मुलि जोङो बेमारा आजार जायोबा जों मुलिफोराव बाहायो
औ हेल' हेल' हेलौ हेलौ हेलौ हेल' हेलौ खोनायाखै होनदो लै हेलौ हेलौ हेलौ आं बुङा हेलौ हेल' औ औ हेलौ हेलौ हेल' हेलौ